हेल' नोंथां। खो-खोनादोंना नोंथाङा अ अ अ। ओ नोंथांखौ आङो ओ गिबि गिबियावनो सानजौफु समनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। औ अ नों थांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोमोन आरो नोंथाङा आंनो दसे सम हो नो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
औ दे बिदिब्ला जोङो नोंथां ओ दावबायनायनि सोमोन्दै बा दावबायनायनि आय-आयदाखौ लानानै दसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां?
औ औ जागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला आं गिबि गिबियावनो नोंथांखोनो बे खेवना होनो खावलायनो नागिरदों जे दावबायनाय होनना बुङोब्ला ओ बेखौ माबायदि फोरमायनाय जायो बेखौ एसे बुंथिना होगोन नामा नोंथाङा?
औ औ थारैनो नोंथां ओ नोंथाङा सोंनाय बायदि आङो दावबायनायनि सोमोन्दै फोरमायथिना होनो नोंथांनो आखाइआव लाबाय। औ जोंना दा दावबायनाय होनोब्ला दावबायनायाथ' जोंना गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय जोङो ओ गारि मथरजों दावबायनाय गोजौ उरां जाहासजों दावबायनाय ट्रेनजों दावबायनाय बायदिसिना गोबां जायगायाव जोङो दावबायनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां। गिबियावनो जोङो दावबायनाय होनोब्ला गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायखौनो जोङो दावबायनाय होननानै बुंनाय जायो आर रोना नोंथां बेबायदिनो जोंङो दावबायनो ओ बेबायदिनोहाय जोंङो लोगोफोरजों दावबायनाय जेनेबा जों फरायसालिनि फोरजों दावबायनाय फोरोंगिरिफोरजों दावबायनाय गावनि न'खरजों दावबायनाय बेबायदि नोहाय गोबां रोखोमनि दावबायनाय थायो आरोना नोंथां जोंङो दावबायनायनि लोगो जो दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां सोलोंथाइनि बिथिंङावबो जों हेफाजाब मोनो आरोना नों थां बेबायदिनो जोंङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायहैयोब्ला जोंङो सोलोंथाइ फारसेबो हेफाजाब होयो बेबायदिनो जोंङो जेरैहाय जोंना दा खाथियावनो दोंङो मानास हाग्रामा बे नोंथांङाथ' मिथिखागौ जानांगौ औ बे मानास हाग्रामायाव थांनानै जोंङो गोबां बेनि बागैहाय मिथिनो हायो आरोना नोंथां जेन'बा सोलोंनो हायो मानास हाग्रामायाव जोंङो मा मा नु जेरैहाय जिब जुनार बिफां लाइफां मिथिंगानि नि गोथां बेसाद बायदिसिना बेसादफोरखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंङो मानास हाग्रामायावल' नङा बिदिनो गोबां जायगाफोरावबो जोंङो दावबायनानै जोबोद गोसोखौ गोजोननाय लानो हायो एबा जेनेबा जोंङो गुबुन गुबुननि बागैबो जोंङो मोनथिनो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंङो आंङो दावबायनो होनोब्ला जोबोद मोजां मोनो आरोना नोंथाङा आंङो दावबायनोाव बेबायदिनो आंङो न'खरजोंनो जा एबा आङो फरायसालिनि लोगोफोरजों दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो नोंथां बेबायदिनोहाय आंङो जोंनि खाथि खाला थानाय जायगा बेयाव गासिबावबो आङो दावबायहैखांबाय जेरैहाय जोंना दा खाथियावनो दोङोौ सखि हाजो बेखि दोंङो जोंहा दारागाव हाजो बेफोर जायगायाव आंङो गोबां थांखांबाय आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो आंङो गुबुन गुबुन जायगायावबो दाउ दावबायनो गोसो जाना दं आरोना नोंथां जेरै हायो जोंङों नुसुंसेनिनो हादोर भुटान जेरैहाय अरुणाचल बायदि हादोराव आंङो दावबायनो जोबोद गोसो जानानै दं आरोना नोंथां जेरैहाय जोंङो अरुणाचलाव थांङोब्ला अरुणाचलावहाय जोंहा गोबां जाथि दोंङो जेरैहाय बिसोरनि जाथि एबा धर्मनि बागै आं मिथिनो जोबोद गोसो जानानै दंङ नोंथां जेनेबा बिसोरो माबायदिहाय थायो बि बिसोरनि लाइफ स्टाइला माबायदि बिसोरो माबायदि जानाय लोंनाय जेनेबा जोंङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बिसोरनि जायगायाव थाङोब्ला बिसोर जोंखौहाय माबायदियै नायगोन एबा सामलायगोन बेबायदि बिखौ आंङो मोनथिनो जोबोद लुुबगैयो आरोना नोंथां औ बिदिब्ला नोंथांङाबो आंनो दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायथिना होनो हागोन नामा नोंथांङा बबे बबे जायगायाव दाव दावबायहैनो थांखो बा नोंथाङा दावबायनानै मा मा गियान आरजिनो हाखो एबा सोलोंनो मोनखो नों नोंथांङा आंनो फंनैसो बाथ्रा फोरमायथिना होनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन हागोन नोंथां दा दावबाय दावबायनाय होनना बुंङोब्ला नों नोंथांङा गिबियाव खायसे खोथाफोरखौ आंनि सिगांङाव फोरमायलांबाय थारैनो नोंथांङा जिखिनि खोथाफोरखौ फोरमायलांबाय जिखिनि नोंथांङा दावबायनानै मोनदांनाय जि नुबोनाय बेफोर बाथ्राखौ नोंथांङा फोरमायलांबाय बेफोर गासैबो सैथो बेजों लोगोसे मोनसे खोथा खोथाखौ आं मख'नांगोन गिबि गिबियावनो दावबायनाय होनना बुङोब्ला जोङो ओ जाय जायगायाव दावबायहैगोन बै ओनसोलनि गासैबो खोथाखौ जेनेबा बिथांमोननि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय ओ थानाय जा उन्दुनाय गासैबो बाथ्राखौ जों बिथांमोननिफ्राय मोनथिबोनो हायो। नङा होमबा ओक् दा जों बेजों लोगोसे जेननो जोङो दावबायनानै जोंनि गोसोखौ मा मोनो जों गोजोननाय मोनो नङा होमबा
औ औ औ नंगौ
जुदि गोजोन होनो हायोब्लानो बेनिख्रुइ आरो जोंहा आरोबाव जेबो साबसिन एबा देरसिन गैया। जोङो निजेनि गोसोखौ गोजोन होना लाखिनायासो जोंनि देरसिन खामानि। बे लेखायै नोंथाङा सोंदों आंनियाव आं बबे बबे जायगायाव दावबायहैदों होननानै दा गिबियाव बुंगोन आङो ओ फार्स्ट टाइम ओ आङो गिबियाव जोंनि आसामनि बाहेराव आं शिलंआव सानसे समाव दावबायहैदोंमोन बै समाव आंनि लोगोसे सासेया सिलं आव माइबा मोनसे ओ प्राइभेट जब मावनानै दं बै समाव आं सिलंआव दावबायहै
औ औ।
सिलंआव आं दावबाय हैनानै ओरै बायसा मोनदों माने जोंनि सोलिथाइ जोंनि थानाय जानाय स्टाइल आरो शिलंनि जि शिलंआव बांसिनानो ओ ओ खासिया खासिया हारि खासिया खासियानो होनना बुंगोन ना बेखौ अ अ खासिया अ बिथांमोना खासि सिया हारिनि मानसि बिथां मोना बांसिनै थायो। दा जोंनि आसामनि आरो शिलंनि ओ जि खासिया बिथां मोननि जि ओ थानाय जानाय बेफोर गासैबो आलादा आलादा। जेरैहाय ओ गिबि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला लुनाय न'खौ जोङो आलादा रोखोम रोखोमनि नुनो मोनो जेनेबा शिलंनि लुनाय न'फोरा एसे आलादा जायो। आरो बिसोरनि जानाय खामानि मावनाय दांनाय बेफोर आलादा जायो जेरै हाय जोंनि जोङो ओ दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामाव जोङो माने ओ प्लेन हायाव जों माने आबाद फोरखौ औ खिन्थु ओ जोंङो ओ सि शिलंआव नायनो थाङोब्ला बिथां मोना बे शिलंआव जों गोबां रोखोमनि बेबायदि समान हा नुनो मोना आरो। समान हा नुनो मोनाबा बिथांमोना बै हाजो बिथां बांसिन बाहागो आनो शिलंनिया हाजो बाहागोनि। थ' हाजो बाहागोआव बिथांमोना जावख्ला जावख्ला हाखौ एसे खमान खालामनानै माने आबादफोर फोरखौ मावो आरो बिथां मोननि जि ओ गाननाय जोमनाय फोराबो माने बै बिथां मोना मा होनना बुङो बेखौ बै जोंनि बर' आइजो फोरा जि ओ जेनेबा अग्रं दख'ना गानो बेबायदि रोखोमनि बिथांमोना गानो। आरो बिथां मोनजों बिथां मोननियाव दावबाय हैनानै आं ओरै बायदि नुदों जाहाथे बिथां मोनहा माने ओ रावबो माने ओ जाय बिथां मोना माने एसे बैसो जाबाय जेन'बा ओइटिन टुइन्टि टुइन्टि फाइभ थार्टि टु फरटि फरटि फाइभ बै सम बै बै इसोरनि बिथांमोना रावबो आङो न'आव जिरायनानै थानायखौ नुनो मोनाखै बिथांमोना मायबा मोनसे नङा मायबा मोनसे खामानियाव मुखुब जानायखौ आं नुनो मोनबोदों आरो। जेरै हाय बिथांमोननि खाथि खालानो गोबां माने आं अमसिलिं होननाय मोनसे जायगा थांदों मोन सिलंनि आं ट बै जायायाव माने ओरै बायसा गोदोर मोनसे बिबारनि बागान दङ मोन माने बे बिबार बारनि बागाना खमैबो नैजि निफ्राय नैजिबा बिगासो गुवार बिबारनि बागान आरो। बै बिबारनि बागानाव खमैबो माने बा रोजा द' रोजा सो मानसि फोरा माने खामानि मावोमोन। बैफोर बिबान बा बागानफोर गनायनानै माने गोसो फोरखौ ओ गोसोफोरखौ ओरै बायसा गोजोननाय मोन्दों माने बुंस' हाया आरो। दा बेनि उनाव आं थांदोंमोन मा नैरोजा नैजिब्रै मायथाइयाव आं थांदोंमोन। आं नेपालाव थांदों मोन नोंथां। नेपालाव आं दावबाय हैदोंमोन। नेफालाव दावबाय हैनानै आङो मा नुनो मोनहै बाय नुनो मोनहै बाय मा बेयावबो जोंनि हारिनिनो बर'। मानसि फोर दङ जाय बर' मानसि फोरखौ नेपालाव मेस होननानै बुङो आरो।
औ औ नंगौ।
जोंनि बर' ओ राव रायज्लाय नायजों आरो नेपालनि बर' बर' राव रायज्लाय नायजों सुरा एसे आलादा आलादा बाबो सोदोबफोरा एखे होनना बुंजायो नोंथां।
औ नंगौ।
नेपालाव नुनो मोनबाय नेपालाबो मोनसे ओरै बायसा मोनसे हादोर जाय हादोराव माने ओ जोङो थांनानै जेबो उसुबिदा सुबा मोनबोआखै आरो बिनि नेपाल हादोरनि नेपालनि मानसिफोरा जोंखौ माने ओरैबायसा मोजाङै रिसिभ खालामदों। जोंनि खोथाफोरजों गोरोबफानानै ओरैबायसा माने खोथा बाथ्रा बुंदों आरो जानाय लोंनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना जानाय लोंनायावबो। जोंनि बायदिनो जायो संनाय खावनाय बिथांमोन संनाय खावनायफोरा बिथांमोनया जोंनि बायदिनो आरो। दा बे लेखायै जों बुंनो हायो मा। जोङो गुबुन गुबुन जायगायावाव दावबायहैयोबाबो माने बेबायदि उसुबिदाखौ, बेखौ मोननो हाबोआखै आरो नोंथां दा ओ दावबायनायनि बागै जोङो रायज्लायबाय बिनि बादै आरो नोंथांनियाव आं फंनैसो खोथा खोथा सोंनो नागिरबावदों नोंथाङा जिथु दावबायनायनि खोथा बुंबाय। दावबायनानै नोंथाङा खायसे गियान आरजिनो हादों नामा बा खायसे नों ओ नोंथांनि गोसो गोसोखां माने ओ सिगांनि मोनथिनो लुबैनाय बि बेफोरबायदि बाथ्राफोरा सुफुंजादों नामा बेखौ नोंथाङा एसे बुंना होगोन नामा?
औ औ नोंथां ओ नोंथाङा सोंनाय लेखा आङो फोरमायथिनो आखायाव लाबाय नोंथां नोंथाङा सोंदों जे ओ दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा जेन'बा ओ माबाफोर गियान आरजिनो हादों नामा होननानै नोंथां सोंथि सोंनाय जाबाय आङो नोंथांनो फोरमायथिना होननानैसै। औ नंगौ नोंथां आङो दावबायहैनानै गोबां जेनेबा गोबां बिथिङावनो सोलोंनो मोनदों बेबायदि। बिहाय जोङो गुब दसे जायगायाव थाङोब्ला बिसोरनि कालचारनि बागै जोङो मोनथिनो मोननाया जोबोद गोनांथार। ना आरो ना नोंथां बिसोरनि कालसारनि बागै जोंङो मोन दिथिग्रोनाया गावनि थाखायबो मोजां एबा सोलोंनायनि थाखायबो मोजां जेरैहाय बिसोरो जेनेबा गुबुन हारियाहाय जोंनि जोंनि बर' हारिनि साइ माबायदियै बेसेबां गोबां फारागथि दङो बेफोरनि बागै आङो। सोंनानै लाबोदों एबा मोनथिनानै लाबोनानै जोंनि बर' समाज थवबो बेबायदि गोबां बिथिङाव खामानि मावनायाव नुनो मोनो। बेबायदिनोहाय गुबुन गुबुन हारिफोरैहाय जेरैहाय गावसोरनि जायगाफोरखौ माबोरैहाय मोजं मोजाङै लाखियो जेनेबा आबादफोरखौ माबोरैहाय मावो बिसोरनि बागै मिथिनो मोनबोनानै गावनि ओ फारसेबो सोलोंनायखौ आङो जोबोद मोनबोदों आरोना न बिथां जोबोद सोलोंबोनो हादों एबा गियान आरजिबोनो हादों होननानै आङो सान सानो आरो ना नोंथां दावबाय हैैनानै। बिदिब्ला नोंथां जोंनि दिनैनि सावरायनाय खौ बेखिनियावनो दोनथ'नसै नामा जोंना समाबोथ' जाबाय
औ औ जायो नोंथां ओ दिनै ओ दा नोंथांजों आङो दावबायनायनि बागै गुवारैनो सावरायबाय आरो नोंथाङा जिखिनि दावबायनायनि बागै आंनो खोन्थाबाय थारैनो आङो नोंथांनिफ्राय खोनानो मोननानै जोबोदखिनि गोजोननाय मोनदों। आ आरो उननि समाव आं नोंथांजों जुदि सम आरो खाबु मोनोब्ला बेबायदिनो मायबा मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांजों सावरायनो मोनबावगौ होननानै आं आसाखौ थाबाय ओ लोगोसेनो औ औ लोगोसेनो दिनैनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नामा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो दे बिदिब्ला
मानलि फैसा जानाया दानबायदे दानबायदा ओम ओ खुलिनो हागोन नै लगआ